हेल अ' हेलौ खोनादोंना आदा? थांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोर्बोनिफ्राय जासिहरबाय आदा।
औ दे आंबो जासिहरो
ओरैनो दासान्दि खबर सबर माब्रै दं?
खबरा मोजाङैनो दंथ'यो फंबाय।
अ अ अ
इस्वरनि अन्नायाव, औ गासैबो थिगैनो दं।
अ ओरैनो ओंखामफोर जाबाय नामा? आंबो ओरैनो दं माने मोजाङैनो दं आदा।
ए दे दे बा दे ओ ओंखाम जाखांबाय आं जानायालाय
औ अ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया थास' बिबारजों बायलार एसेनो
औ औ गोथाव दे औ औ जोंना नै सबाय बिमा फाजासोमोन।
ए दे गरमबोलै बिरात
उम जानो लोंनो सुगानो गैया गरमनि थाखायनो दैयाल' हाबबाय थायो
उम
ओरैनो आदा दा मा खालामगासिनो नोंथाङा?
आङो ओरैनो दंथ'यो।
अ अ ओरैनो जेरावबो बेरायहैनायनि एसेबो थांखिफोर लाथ'वाखै नामा आदा?
थांखिथ' गैथ'वा फंबाय गैनायालाय ओरैनो फिसा खामानि मावना दोंथयो आरो
अ दासान्दि बरतमान मा खामानि मावनानै दंथ'यो आदाया?
ओरैनो बेसरकारि नङि ओरैनो मोनसे आफादाव हाबनानै दंथ'यो आरो बे- खौनो मावगासिनो दङ उम सासे दैदेनगिरि आरो उम
मोजां दे
उम
न'खराव ओरैनो साबेसे दं फंबायना?
ओरैनो जोंना ओ साब्रै जायो। आदा माने आबै आबौसो आरोखि ना ओमफ्रायो आदै आं
ए उम उम उम बिसोर द
जोंना ओरैनो नैबे ओ गारलाबारि थिलगाव होनो गामिया
ए आंथ' आन्दायबायसो जाय गाया
बामोनगाव होननाय गामि गा-गाम बामोनगाव होननायखौ मिथियोना दे?
बामोनगावखौ खोनानाय बायदि मोनदां आं फंबाय
औ माने बे खाथियाव आरोखि ना माने चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव खाथियाव होनजाबाय आरोखि ना नो गारलाबारि थिलगाव होनो जों नि गामिया
ए ए मोजाङानो दे फंबाय आंबो चिरांनि चिरां बिजि दारि
औ औ
अम देलाय फंबाय मा सोदोंमोन?
ओरैनो आदा मोना साबैसे दङ?
ओ जोंनिया फंबाय एसे माबायानो सातजोनसोआनो जायो ओमफ्राय दा बिनानाव दंमोन हाबा जाहैबाय ओमफ्राय बिदा फंबाय जोङो साथाममोन आरो ओमफ्राय बिमा बिफा थाबाय
औ
ओमफ्राय दा बिदाया जोंना देरसिना जुलि जाबाय आमफ्राय दा जोङो बिमा बिफा ओमफ्राय हिन्जाव दं आरो
औ। ओरैनो नोंथाङा जुलि जाबायना आदा?
औ औ जुलि जाबाय फंबाय बारा गोबाव जायाखै। दुइ हाजार ओ नैरोजा नैजि सेयाव जादोंमोन खोमा
औ औ औ ओरैनो जुलि खौवबो जाया नङा जानांगौ जाहैबाय माने बैसोआबो नेनानै थाया समजों लोगोसे खारफानांगौ जाहैयो आरोखि ना हा
ओहो मोनसे आं खालामदोंमोन आं नियाव एकदमबारे बारा माबा जाथारा टावारानो नांनो नागिरा
औ आंनाबो सम-सम बिदिनो जायो थावरानो नांनो नागिरा
ओमफ्राय दा बेखायनो नोमबाजैनिखौ गोदान सोनानै होबाय आरो आं सानथामसोल' जादों ओमफ्राय दायो थाखसआानो फैथ'वाखै आरो बिनिया
अ आंना जानायालाय गोबावनो जाबाय खुलिनाया मास मोनसेयानो जाबाय खोमा
जायखिजाया बेखौ जोंनि आफा निफ्रायनो लाबोखादोंमोन नालाय बुस्थुखौ जों आंथ' गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय आङोसो टाइम होनो हायाखै जोंना खामानिया जोबनानै गोदान जाफिननाय नालाय ओमफ्राय बेयाव बांसिन-बांसिन टाइम होनांदों आं बेलेगाव नङाबा दोङोमोन आरो फार्स्टआ ओमफ्राय आंसो टाइम होनो हायाखै।
अ
ओमफ्राय दा गैला थुंगिजोबबाय गासिबो खामानियानो
अ
एसे टाइम मोनदों आरो
औ औ
माइफोर गायो ने फंबाय औ माइफोर गायो?
माइयाथ गाया दा मानि ओरैनो माइथ' गाया जाहा माने बोरिसो आरोखि ना नो गोरान खेथि मावनानै जायो औ बिदिनो गयफोर गायला बायनानै जायो नो गोरान बिदिनो सिबिंफोर फोनानै औ
जोंनिथिंबो बिदिनो गोरान खाथि आरो सामफ्रामबो जोंनिया ओरै मानास हाग्रासो गोलैयो नालाय खाथि सेर-सेर माइ गायनो हाया आरो। जोंहाबो दा नों बुंनाय बायदियानो गोरान खेथि मावो बांसिनानो।
औ बिदिनो सिबिंबो बोथोराव सिबिं मावबाय आबाद, ओमफ्रायो बिदिनो बेसर बोथोराव बेसरफोर
ओम एखे जोंनिथिंबो बिदिनो मावनो हाया जेबो
गयफोर गायलाबायायबाय एसे एनै
दा जोंहाबो गोदानसोलो फैजेननाय नालाय गोदो बिमा बिफाया गय गायनो रोङासै दासो एसे जांहांदों गैथारा
उम
होमबा बिराद प्रब्लेम जायो आरो ने?
औ आदा
औ एखि लामाफ्रालाय माबायदि? ओ लामाफ्रा ए लामा फ्रा जेनेबा गामिफ्रा माबायदि ओरैनो?
गामियाथ' बिदिनो लामाफ्राथ' थिगैनो जाबाय जानायालाय ओरैनो बिदिनो बिदिनो ओरैनो बे टाइलस माने सि सि ब्लक जाबाय आरोखि ना नामा ओरै ओरैनो लामाफोरनिथ' जेबो उसुबिदा गैया आमफ्राय कारेन्ट फोरनिबो' जेबो उसु सुबिदा गैला माने मोजाङैनो जाजोब्बाय आरोखि माने गोदोनिफ्रायनो जोंना हायानो मोजां नंखाया आरोखि ना जों गामिना माने गायग्रा बिदिनो माइ गायग्राफोर बांसिनानो गैया होन जायो जों गामियाव
औ
बिदिनो गोरान खेथि मावलाबायनानै जायो गय बागानफोर गायलाबायनानै जायो।
हाया फरेस्ट एरिया नामा?
हइया फरायिसायानो जायो औ
अ एखे जोंथिंबो दाबो माबाथ' जाथ'खायाखै होनबालाय हाया एखेलै फंबाय। एखे प्रसेेसआवनो गोलैदों एखे थांखियावनो गोलैदों जोंथिंबो बिदिनो खम गैयाबाबो थामजिबासो माबा जाबायदां जों थाफैनाय आरोखि
जोंनाबो बिदिनो जाबाय आदा माने जोंबो मिथिया आरोखि बिदिनो आबै आबौमोना खोनन्थायो माने बै बासुगाव थि
औ मिथियो मिथियो फंबाय ओ ओ
बेहाय ओरैजाय ओ गारलाबारि थिलुगआव लाफैनाय जादों आरोखि ना बेहाय खारबोनाय माने जोंनाबो खारबोनाया आबै आबौमोनहा थामजिबा बिदिनो थामजि थामजिबा बोसोरसो जाबायनो आरोखि ना बहाय थाफैनाया
ओ
माने जोंथ' जोनोम गैयामोनालाय बे फैजेनबा ओमफ्राय बिदिनो आबैमोना खोन्थायो आबौमोना गोदो हादान सिफाय फैनाया बिदिनो जाबायना आरोखि ना थामजिबा थामजि बोसोरसो
जोंहाबो आवगोल बे माबायाव थायोमोन उम बङाइगाव बै सामफागुरियाव दंहैयोमोन आरो ओमफ्राय ओरैजाय जोंना आबौआ आरो दंफैयोमोन नालाय ओमफ्राय हा रानलाबायदो दोंनायखाय लाफैबाय ओथिंजायबो हा गैखायामोन रुम ओरैनो बाबाया फरेस्टाराव मावोमोन आरोना ओरैनोथ' गोदोनि गोदोनि दिन जाहैबाय खालि लोंनाय जानाय लोंनाय जानायल' थायो ओमफ्राय दा गैला टेनसनजोंनो साख्रि साख्रिखौबो मोनासै जबखौ ओमफ्राय दा गैला ओरैनो बेखारसो
औ जोंनि बर'फोरनाबाथाय बिदिनो लोंनायानो बारा
ओम बिदिनो
नखरा माबायदि सोलिलांगोन बेखौ खायफाबा मानसिफ्रा हमनो हाया आरोखि ना? बिदिनो इयुनखौ सानहरनो रोङा फिसा फिसौफोरनि सायाव बांसिन माबा खोलैयो आरोखि ना।
आंथ' बिदिनो जाबाय थांबाय ओम सिगांहाय माबायदिमोन एसे साननाय नायबानो बुजियो आरोखि गोदो नखर नखर फैयोमोन आरमि पुलिस खालामनो थाखाय दा बिदि फैबावो नामा हा हा
औ
ओम
गोदोहायथ' खोन्थानाय बायदिबा बिदिनो बिदिनो फरायफुनाय बिदिनो सेंग्राफ्रा थानो हायामोन। होनो माने पुलिस आर्मिफोरा बिदिनो गाग्लोब फैयोमोन आरोखि ना। जायखौ मोनो बेखौनो हमलाबायनानै लाङो।
ओम जोंथिंबो बिदि जादों फंबाय जों फैजेननायाव
माने जोंथ' दा माने फरायसाना नै ओमफ्राय जों दा बेफोरबायदियाव जों थानो हानाय नङामोन आरोखि ना बेफोरबायदि गोदोनि बायदि दिना थाबाय थायोमोनबा आरोखि ना। माने जोंबो दा फरायसा हिसाबै जोंबो दा ओं माने दावहायाव बारसोमनांगौसो जानानै फैगौमोन आरो
औ नोंगौ फंबाय नोंगौ हाग्रा-बंग्रा खारनांगौमोन थाहैनांगौमोन माब्लाबा मोनजायो मालाबा मोनजाया
बेफोरबायदियाव उसुबिदायाव गोलैगौमोन माने खाफाला मोजां जोंना दा। मोजाङै फरायनो मोनदों इसोरनि अननायाव मोजाङै सुबिदाफोर मोनदों।
औ ओम ओरैनो बै माबा ओ दाख्लैनिफ्राय अखा हागासिनो दंखायो नोंसोरनिथिं ना हाथवाखैमोन?
हानाया नै आदा मैया सो नागारदों जोंनिथिंजाय ओमफ्रायो दिनै हाब सान्दुङा बिराद दुंदों आरोखि ना अखा हानाया बिदिनो सान थाम सानब्रै बिदिनो सानब्रैसो जाखोदोंदां दाख्लै आमथिसुवानिफ्रायनो हानाय जादोंनो आमथिसुवानि सानसे सिगांनिफ्रायनो।
औ जोंथिंबो बिदिनो एकदम थिकबो हाया दे मोजांबो हाया। नों अबावबा थांनो लागायाबाथ' गैला आरो
औ बिदिनो जादों।
ओम
ओमफ्राय दिनै अयथासार सान्दुं गरमानो थानो हाया आरोखि ना।
ओम नों जाखां खाबायमोन ओंखाम फंबाय?
औ ओंखाम जाखांबाय आं आदा।
ए ओम ओम नै टाइम जासिगोन एसे होननानै दानहरबानो जाबाय दाहाय
औ दे आदा दे होनबालाय औ टाइममाबो जाबाय नालाय नेै
औआं दानबा माइनास जायोना मा नो?
औ औ औ आदा दे आं होनबा आं दानसै।
औ दे फंबाय दे गोजोननाय मोनबाय रायज्लायनो मोननानै सम सम हरबानो जाबाय। ओ दे ओ दे गलापुरि बाजाराव ओंखारलांबाय।